मा खबर?
दोङो ओरैनो मो जाङैनो। नोंनालाय?
ओम आंनाबो मोजांलै।
अ
दा ओ-ओय ओरैनो थाबायनो फैदो लै बार जानो फैदो।
अ।
नोंलाय मा खामदो?
उम नोंगो नामा?
ओमफ्राय नोंथाङा दा बाइक बायनो हो
ओ बायनायदो र' माबा मा लानोसो जाबायलै। मा नों लानाय दोमोन?
आं लाया माने नों नों लागोनखाय बाय सोंदोंमोन आं मा बाइक लागोन मा गारि लागोन।
मा बायक माने दिउक नङाबा दमिनारफोरखोनो लानो होनना सानदोलै।
बेफोरनो लाजायोलै लं राइडफोरावबो मोजां जायो इफोरनो। राइडआव थांनोबो मोजां जायो। मोजां जायो स्पिड खारोना। आर पि एम थार पि एम होनोबो मोजां जायो। थावबो जायो देसुन जाया नङा।
ओं जानांगो।
दा माला लायो खबर होदो।
अ ख खबर माने आं लायनो थांबा थांफानो नामा? आं हारसिं जायोना।
अ नोंथाङा खबर हरबानो जाबाय थांगोन दे।
औ न आरो लां थांगोन दे सानैजों।
अ।
आरो एकजस बो लगाय हागोनब्रा।
अ उम मोजां जायो इदिबा।
बेनिफ्राय आरो जागाबो गिदिंना फैखागोन मा होनो?
जहाथ गिदि अबाव थांनाय जागोन दा ओमफ्राय बेखौ बाहाय राय्लाय जायोना।
नङाब्रा बेखौ बुङाखै थारमाने गारि बायनो थांखालिनो फैनाय गिदिंनाफैखागोन आरोे बेनि उनाव थांबावगोन
बिदिआवनो डाबल खरसा जागोनना।
ओइ मा सिनथाखालामदो थांगोनना। थांफानोलसो नांगौब्रा आंदो।
फैसा जगार होलां नांसिगोन होनबालाय दानिफ्रायनो
आं दा सानथाम सानब्रैसो थांखांनानै थांनो सानदों र ओइ खामानि मावनो लिंगासिनो।
अ मालाय आंखौबो मानसि नांगौबा जागोन नामा
जायो लिंगोन दे आं। थांनोब्ला
अ अ
खामानिया जाबाय ओरैनो हा जावनायबो दोङो आरो कम्पानियाव मावनोबो हायो। मा? अथ्रस होयो अ अथ्रस नङाबा अथ्र हाजार होयो। फुल जादों ने थांनोनामा।
अ माबा एल एनटि सालायनाय नामा।
एल एनटि सालायनायानो होनजायो मालिक थायोना मालिक था मालिक थाब्ला मालिक थाब्ला मोनाबो जनो हानाय मालिकै सालायग्रा थाबा द्राइभारा थाब्ला मोनगोन खिन्थु मालिक गियोब्रा सालायनो रोङैफोरखौ सालायनो होया।
अ उम उम उम
बेनिफ्राय लानाय सानायजों गिदिंनैसैब्रा ना मा होनो
अ उम उम
नमारोदा थांआसै होनबा।
उम
उम लिंलांगोन होमबा आं नोंखौ
उम अ
दालाय मा खालामदों?
उन्दुना दोङो
उम बल गेलेनो थांगोना थाङा ब्रा दा दायो।
बल गेलेनो थांगोन र
ओम लोगो गैया नामा बल गेलेग्रा रावबो हो? उम
ओरैनो
नंगौ नामा ओ होमबालाय फाइबानो जाबाय आरो दा
अ मा‌ खालामदोंलै?
ओरैनो जना दङलै। थाबायनो फैदो।
हा उम उम बा आसोला दामि जाथारदोंब्रा होमबालाय
ओइ नोंसोर गोजानाव थांलै बोरैबा नांगोन बिथिं दावराव जादों अ जानायाथ' जादो र' फैसा बाङाय फैदोंना आखायाव खामानि मावनायनि
नंगो नामा
मा बोरमा गाबबाय दंब्रा बोरमा दं नामा नोंस्रानावलाय?
बोरमा दङलै मानै
उम फान्थाना फान्थि?
उम मासिया फान्था मासिया फान्थि मा नांगौ नामाब्रा?
गाखेर नांगौ जादों लै आंनो बोरमानि
बोरमानि गाइखेर नांगौ र' लांनो हागोन दे। ए
गाइखेर होयोनामा?
गायखेर होयो होनाया
बुजा ना?
नांगौ? सानसेयाव देर लिटारसो ओ देललि मब्लाबा मब्लाबा जायो आरो देल लि देर लिटारा। नोंनोलाय खै लिटारसो नांगौ?
बारा नाङालै आंनो एक लिटार मोनबानो जागोन।
एक लिटारथ' हरद्रायनो हानाय नङा आदा लि टारखौबा मोनगोन आरो। न'आवबो सा ता लोंनाय जायोना नारोयथि ओ
उम
मा बा नआवनो बायना जागोन र साननैसो थाना
अ नंगो नामा?
उम
दोङो औरैनो
नंगो नामा?
उम
नोंसा पाका न लुनो होननाया मा जाखोब्रा
दोङो लुबाय दोङो
बा जागोन जायाखै?
जागोन जायाखै माने जाथवाखै माबा प्लास्टार तास्टार मारिथवाखै खिरखि सिरखि बो होथवाखै मिस्थ्रिफोरानो फायनो नागिरा
बा नोंसाना साननैसो थाना
ओंखार सिगोन र
उम उम ओमबा जानिया जाथवाखैलै बानायनाय नंला जां लै दा दालाय मा खालामदो?
उम दा बल गेलेनो फायबा दै लाबफा हेलौ मा जेबो बुङाखोलै
फुटबल फुटबल गेलेनो जायाखै नामा जेरावबो?
जानाया जाथवाखै जोङो ओरैनो गेलेयो आरो
नङा मबा फोर लिङाखै आरो रावबो गेलेनो फैसानि
गैया लिंथाराखै दाखालै थांदोंमोन आं गैया बिस ओहो जाथआखैनो
ओम
उओम नोंस्रा औवा दंना गैयालै
औवा दङ ओजा नवाव औवा माखासे मानि दङलै
ओ‌ ओमबालाय औवा मेवाइ दोंना गैया जाखोब्रा
औवा मेवाइ दायो गैथवालै
जानो नांगोमोन
अ कमल अनला खारैदो गोथाव जायोना
ओं
गैयालै
उम
दा हायोबा गायनांगोनसो र औवा
अह औ दोङो फुलि नांगौबा फुलि नांगोबा खिथा होनदों फुलि
लि जागोनदे आंनो नांगौमोन नांनाया फुलि
ओम दे होमबा नोंथां गोजोनथों
दे